औ खोनादोंांदां
ओं खोनादों
अ नोंथाङा दायो मा मावगासिनो नोंथां
मावनो माने नोंथां नै जिरायनानै दं
अ बोथोरफ्रा माबायदि नोंथांनोसिंथि दायो
बोथोराथ' बिदिनो खरानसो नोंथांजोंथिं
अ ओमफ्राय जाखांबाय
औ जाखांब
अ मा ओंख्रियाखै नोंथां
जोंहा दिनै हाथायबो जाहैबाय अमाजों थारुनसोमोन नोंथां
गोथौआनो माथो नोंथां बिदिब्ला
औ औ गोथावानो खबरा मोजाङानो नोंथांनालाय मा ओंख्रि जाखो।
ओंख्रिया जोंना सबायजों नाजोंसोमोन नोंथां।
गोथाव माथो नोंथां नोंसिनाबो।
औ बिदियानो होननांसिगोन गोथावनो ओं। ओमफ्राय नोंथाङा दायो मा मावगासिनो
मावनो माने नै जिरायनानै दङ गायनाय फुनायाबो जोब्बायना नोंथां बेनिखायनो साननैसो रेस्ट लाथ'नाय जाबाय अ
नोंथाङा दायो फ्रि नामा नोंदां
फ्रि माने रायज्लायजागोन दे नोंथां।
अ बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो रायज्लायनो सानदोंमोन नोंथां नोंथाङा फ्रिब्ला दायो जोङो मा दावबायनायनि दावबायनायनि सायावहाय माने फंनैसो जेनेबा दावबायनाय टाइमावहाय जों दावबायोब्ला जोंहा मा-मा रोंगौथि मोननो हायो आरो दावबायनायावहाय जोंहा मा-मा सांग्रांथि लानांगौ बिनि सायाव नोंथाङा माबाफोर फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथां।
अ हागोन-हागोन नोंथां अ दावबायनाय बुङोबा अ-अ नोंथां दे जागोन दे। दावबायनाय होनना बुङोबाथ' गुबुन-गुबुन जायगायाव थांनानै गोबां जायगाफोर खौ नुनो मोनो बैफोरखौनो बुजियो आरोना जेरै खाथियाव दाव दावबायनाय दं गोजानाव दावबायनाय दङ बेफोरबायदिनो गोबां दं आरोना दावबायनाया। बिनि गेजेरावनो जोङो दावबायोब्ला जोङो दावबायनायनि गेजेरजों गोबां मा होनो गियान आरजिनो हानायखौ जों नुनो मोनो आरो। ना नोंथां गियान आरजिनो नायनि गेजेरजों गोबां बाथ्राबो मिथिनो हायो जोङो गोबां गुबुन-गुबुन रोखोमनि नुथाय बायदिफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरोना नोंथां।
जायगाेनमोन जोंनि नैबे गावनि जायगानि थासारि आरो गुबुन दावबायहैनाय थासारि आबहावाफोरा माबायदि रोखोमनि जायो बा आलादा ना ए- के बैफोरनि सोमोन्दै जों मिथिनो मोननाय जायो आरो ना आरो बिनि गेजेरजों जोङो गियानबो मोननो हायो।
औ नंगौ-नंगौ नोंथां।
ओं आरो गोबां बाथ्राफोरखौ जोङो दावबायनायनि गेजेरजों मिथिनो मोनो आरो जोङो दावबायोब्ला गावनि गोसो आरो देहायाबो स्रां जायो बेनिखायनो जोङो मा होनो सम-सम बेरायनायखौ एबा दावबायनायखौ लानांगौ आरो ना नोंथां। दावबायनाया जों गुबुन-गुबुन रोखोमै दावबायनो हायो जेरै न'खरनि मानसि सि बा लोगोफोर गाव हारसिंबो दावबायनो हायो आरो बै दावबायहैनायाव जोंनो ट्रेन बास फ्लाइट जाहाज बायदिफोरजों जों बेराय हैनायखौ लानो हायो आरो ना नोंथां जों माने गावनि सेपतिखौ लुगैयोबा जोङो सानसेयाव सहैनाय जेरै फ्लाइट बायदिफोरजों जों बेरायनायफोरखौ लानो हानांगौ आरो ना नोंथां। ओं आथिखालावथ' जों दावबायनायनि बिथोरावबो जों ट्रेनफोराव गोबां-गोबां मानसि बायदि रोखोमनि जाथाय जाब्रबथायफोरखौ जों नुनो बो मोननाय जायो जों बेहाय गावनो गाव सांग्रांथि थानांगोन आरोना नों थां जेरै नोङो जानाय लोंनाय उन्दुनाय नों गावखौनो गोबां थाल लाबाय थानांगोन आरो ना नों थाल ला रोङाबा नोङो सोरबा गाज्रि सुबुंनि नोजोराव गोग्लैबा जों बैफोरनिफ्राय बारग'नोबो हानाय नङा आरो दावबायनाय समाव बेनि खायद जों दावबायनाय समाव जानाय लोंनाय थानाय उन्दुनायफोराव गावखौनो गोबां सांग्रांथियाव लाखिनांगौ आरो ना। आरो बिनि गेजेरजों जों दावबायनायनि गेजेरजों गोबां मुलाम्फा मोननो हायो जेरै नों लोगो दिगि सिनायनो हानाय हायो बा लोगो गोजान गोजाननि मानसिफोर लोगो मोनो। गोजाननि सिनारि नुथायाइफोरखौ नुनो मोनो बैफोरनि गेजेरजों जोङो गोबां आपदेट जायो आरो मानसिया ना बेनिखायनो जोङो सम सम दावबायनायफोरखौबो लानांगौ जायो आरो।
औ औ औ।
बेबायदिनो आरो ख खहा होनना बुङोब्ला जोङो खहाथ' बुंजाया नोंथांना दावबायनोब्ला थ जों गावबा गावनि रांखौ एसेबाबो खरसा बानायखानांगौ जागोन बेनिखायनो जोङो रां रांनि खरसानि बिलोखौ नायालासिनो जोङो दावबायनानै गावनि गोसोखौ गोजोननाय गियान बुथुमनो हानाय बा बैफोर जायगानि आबहावा थासारिखौ जोङो माबायद दि नायथिंनो हानाय जों बैफोरखौ मा खालामनांगौ बुथ नानै लानांगौ आरो आरजिनानै लानांगौ जों दावबायनायनि गेजेरजों गोबां गोजान गोजान जायगायाव थांनानै सोरबा दावबायनाबो जाग ग्राबो दङ ना नोंथां आथिखाल मुगायावथ' जोबोद थांना थानायनि गावनि राह हा लामाखौ दिहुन्नो थाखाय बायदि बायदि थासारिखौ जोङो मा खालामनो हायो मुलुगाव दिन्थिनो हायो जेरै इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो दावबायनानै गुबुन गुबुन दाबसे जायगाखौ इक्स फ्लर बाननानै जोङो बैफोर जायगानि थाथायफोरनि सोमोन्दै जों गुबुनफोरनो खिन्थानो हायो ना नों थां जों नों गाव गोस गोजोननाय लानायनि गेजेरजों गुबुनखौबो मा होनो गोजोननाय लाफा होनो हानाय
औ औ।
बुआ फैयो आरो जोंनि गेजेराव बेनिखायनो जोंनो दावबायनाया गोनां थार नोंथां नोंथांनि मथेब्ला दावबायनायनि सोमोन्दै नोंथाङाबो फंनैसोफ फोरमायनो हाहरगोन नामा? दावबायनाया मा रोखोमनि जानांगौ जों दावबायनानै मा मुलाम फा मोनो मा खहा जायो बेफोरनि सोमोन्दै
औ औ हागोन जोंहाथ' दावबायनाय होनना बुङोब्ला दहाय नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंहा मा न' निफाय गुबुन दाबसे जायगायाव मा होनो बेरायहैनायखौनो जोंहा मा दावबायहैनाय बुङो आरो जोंहा दावबायनाया माने ज जोंहा गुबुन गुबुन रोखोमनि जानो हागौ जेरै खाथियाव दावबायनाय आरो मा गोजानाव दावबायनाय। एबा मा मा होनो सानसेनि दावबायनाय एबा गोबां साननि थाखाय दावबायनाय बैफोर बायदिबो जानो हागौ माने रोखोमफोराहाय जोंहा बुंनो थाङोब्ला दावबायनायनि गेजेरज जोंहाय मा जों सुबुं माहारिया जोंहा गोबां रोंगौथि मोनो। मानो होनोब्ला जोंहा न'निफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थाङोब्ला जोंहा मा बै गुबुन दाबसे जायगानि माखासे मिथिंगायारि नुथाय एबा समायना रमायना नुथायजों लोगोसे मा बै जायगायाव थानाय सुबुं माहार रिनि समाजखान्थि रायज्लायनाय बैफोरनि थासारि आखल आखु बैफोरनि बै फोर जायगानि गियान बायदिफोरखौ जों माने आरजिना लानो हायो आरो। बिनि अनगायैबो जोंहा मा माखासे मा समायना रमायना नुथायफोरखौ नायनानै गावनि गोसोखौ मा गोजोन खालामनो हायो आरो थिगबायदि बेबायदिनो जोंहा मा बेरायनाय समावहाय जोंहा मा माने माखासे गोबां सांग्रांथि लानांगौनिबो गोनांथि दं आरो। मानो होनोब्ला नों जुदि नोङो गुसु जायगायाव बेरायहैयोब्ला नोंहा मा बै गुसु जायगायाव थाहैनाय समावहाय माखासे गाननो जोमनो थाखाय मा ड्रेसफोरबो लाफानांगौनि गोनांथि जायो आरो आरो मा जानाय लोंनायफोरनि सायावबो सानग्रोनो गोनां जायो आरो सिगाङावहाय।
औ औ।
जेरै जों गुसु जायगायाव बेरायोब्ला जेकेट बायदि जुथा मजा बायदिफोरखौ लाफानांगोन आरो जानाय लों जोमनायाहाय मा गुदुं गुदुं जानांगोन आरो थिग बेबायदि नोङो गरम जायगायाव बेरायहैयोब्ला बैफोरनिफ्राय मा आलादा जागोन आरो बिदिनो जों बेरायनाय समावहाय गुबैयै मा रांखान्थिनि सायावहाय मा होनो सानग्रोनांगोन आरो। जुदि नोंहा नोंनि आखाइायावहाय बेसेबां रां दङ बैफोर रांजोंहाय बेसि गोजानसिम दावबायनो हागोन बैफोरनि बेयावहाय जोंहा मा गिबियै सांग्रांथि लाखिनांगोन आरो।
औ औ
औ आरो नों बेराय दावबायहैनो थाखाय सानग्रोनांगोन दि गिबियावहाय मा नों माजों थांगोन जुदि नों बाइकजों थांगोन ना गारिजों थांगोन ना ट्रेनजों थांगोन बैफोरनि सायावहाय सानग्रोनानै माने रांखान्थिखौहाय थि खालामनो हायो आरो। जोंहा मा बेरायनानै जों आथिखाल मुगायाव आथिखाल मुगायाव जों बेरायनानै गाव गावखौनो माने गोबां सुंथानाय बो नुनो मोनदों आरो माने जौगासारनायबो नुनो मोनदों आरो सुबुं माहारिनि गेजेराव दहाय नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंहा मा जोंनि मा जेरै बिदिन्थि बायदि जोंनि गोलैसोनाय जायगानिफ्राय जोङो गुबुन मोनसे मा होनो जौगानाय जायगायाव बेरायहैयोब्ला बैफोरनि थासारि आरो बैफोरनि माखासे रों रोंगौथाय आरो माखासे मा बैफोराव थानाय सुबुंफोरनि आखल आखुफोरखौ नुयोब्ला जोंनि मा गोलैसोनाय ओनसोलनि सुबुंफोरा थांनानै माने सोलोंनानै गावबो माने गावनि एरियाखौ मोनसे सोलायहोनाय खामानि मावफैनो हायो आरो खोनादों ना नोंथां।
ओं खोनादों
आरो बिनि अनगायैबो मा जोंहा बेरायनायनि गेजेरजोंनो सुबुं माहारिया मारै जिउ खुंदों होनबा जोंहा मा बेरायै बेरायै जोंहा बैफोर बेरायनाय जायगाफोरावफोरखौहाय माखासे मा होनो आथिखाल मुगायाथ' इन्टारनेट मुगा बयबो सुबुङा मा इन्टारनेटावनो नांथाबना थायो।
औ औ
माने बैफोरखौहाय मबाइल फनजों खेबनानै इउटुब फेसबुक बायदिफोराव हगारोबा माने मा गावखौ मुंदांखा खालामनायजों लोगोसे बैफोरनिफ्राय माने रां आरजिनायखौबो जों आथिखाल मुगायावहाय बांसिनै नुनो मोनदों आरो।
औ औ
जों मा होनो सुबुं माहारिया मा होनो बेरायनांगौआ माने जोबोद गोनांथार आरो मानो होनोब्ला जोंहा बेरायनायनि गेजेरजोंसो बांसिनै जों गियानखौ मोननो हायो एबा बाहेरा गियानखौ मोननो हायो मानो होनोब्ला जोंहा न'आव थाबाय थायोब्ला जोंहा मा बांद्राय मा होनो बायजोआरि गियानखौ मोननो हाया बिनिखायनो जों मा होनो दावबायनांगौ आरो बेरायनाय बेरायोब्ला जोंहा मा सुबुं माहारिनि खर' मेलेम गोसोफ्रा माने सुग्लायो आरो एबा थान्दा मोनो आरो जायनि जाहोनावहाय गावखौहाय मा होनो मोनसे थाखोआवनो माने दोनबाय थानो हायो आरो जोंहा आथि आथिखाल मुगायाव नुबोखाबाय नोंथाङाबो नुदों जानो हागौ बांसिन सुबुङानो माने दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे बे जायगासम माने बेरायनायखौ जों नुनो मोनो आरो औ आथिखाल मुगायाव माने बेरायनाया मोनसे आखुथाइ हिसाबै जानानै फैबाय आरो खोनादों ना नोंथां? बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय दोनथ'लायनोसै नोंथां
औ जागोन दे